हेलौ अ खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा मा खालामगासिनो?
अ बिदिब्ला आंनि फन खालामनायनि जाहोना खोनादों नोंथां? बिदिब्ला आंनि फन खालामनायनि जाहोना नोंथांजों जानायनि सायाव एसे सावरायलायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां। औ खोनादों नोंथां सावरायनो हागोन।
नंगौ बिदिब्ला जोङो बरफोरनि दोरोङारि जानाय मैगंफोरनि सोमोन्दै एसे सावरालायदिनि।
औ नोंथां औ खोनागासि नो आङो नोंथां बुंबाय थादे।
औ जेरैहाय अनला ओमफ्राय सबाय अनला नारजि बेफोरखौ बरफ्रा जानानै मोजां मोनो नङा होमबा?
नंगौ नों थां नंगौ थारैनो सैथो।
अनला ओंख्रिखौ बोरैहाय सङो होननानै बुङोब्लाथाय जोङो गिबियाव माइरंखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगोन दसे समनि थाखाय। आरो बेनि उनाव जोङो माइरंखौ जोङो सुखांनायनि उनाव दसे स सम दोननानै जोङो दिंखि एबा उवाल एबा थबसियाव जोङो देनानै जोङो गुन्दै खालामनानै लानांगौ आरो बेनि उनावहाय जोङो सारायाव दै लानानै बेवहाय जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जोङो बेयाव बे अन गुन्दैखौ होनानै होगोन आरो बेनि उनाव खारदै संख्रै होनानै होगोन। आरो बानलु सामब्राम हाइजें बेफोरखौबो होनानै होगोन ।अनला ओंख्रियाथ दाउ बेदर होबा साबसिन जायो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
दाउ नङाब्ला अमा बेबादि होबा जानो साबसिन। जायो जेरैहाय दाउ बेदर होसनोब्लाथाय जोङो गिबियाव दाउ बेदरखौ सामब्राम गोजा होनानै थावजों सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु बेफोरबायाददि देनानै होनानै जोङो दाउ। एवग्रोनानै लानांगोन आरो बेनि उनावहाय जेब्ला अनला ओंख्रिया गोदौगोन अब्ला जों बेवहाय होसनानैय एसे गोबाव गोदौ होनायनि उनाव जोङो बेवहाय अनला ओंख्रिया मोदोमनो थाखाय। गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बिदि होनानै जोङो मोदोमनो थाखाय बेयाव अनला फोमानखांनायनि बेखौ जाजानाय जायो जोबोर जानो गोथाव जायो अनला ओंख्रिया। आरो बेवहाय जोङो ना खांख्राइ एम्फौ लाथा बेफोरबादिजोंबो जोङो जाजायो अनलाखौ आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो हाबायाव बाहायनाय नुयो नोंथांमोननिओनसोलाव। ओनसोलाव हाबायाव बाहायो ना अनला ओंख्रिखौ।
औ बाहायो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो अनला ओंख्रिखौ बरफोरनि दोरोङारि हाबाजों सरजाबनानैनो बाहायनाय जायो बांसिन। ओरैनो हाबा। गिदिर आरो हाबा गोलावफोराव। जोंनि ओनसोलाव खम बाहायो नाथाय जेब्ला दोरोङारि आदब खान्थि बादियै हाथासुनि हाबाखौ खुंनाय जायो। अब्ला अनला ओंख्रिखौ। नांथारगौ जायो नोंथां।
नंगौ। नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो अनला ओंख्रिखौ जोङो हाबायाव बाहायनाय नुनो मोनो हिन्जाव गोदानखौ जोङो इसिं खनायाव अनला संनाय। बेफोरबदि नियमखौ जोङो हाथासुनि हाबायाव नुयो बेफोरबादिनो अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमनि संनानै जाजायो जेरै औवा मेवाइजोंबो जाजायो आरो। ओ लाइ बिलाइ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय अनलाखौ माबायदिहाय संनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बादि अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै आरो नोंथांनि ओनसोलाव अनला ओंख्रि जानायनि माखासे आदबफोरखौ खोनानो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों । नंगौ जोंनिओनसोलाव ओनसोलावबो बर'फोरनि दोरोङारि अनला ओंख्रिखौ दासिमबो जायो जों नोंथाङा जेरै बुंदों अनला ओंख्रिखौ गाहायै माइरंजोंनो संनाय जायो माइरं माइरंखौ दैयाव सोमना लाग्रोनानै बांसिन जोंनि ओनाव दिंखिखौ बनाय जाया नोंथां । जोंनि ओनसोलाव बांसिन उवाल गायहेनावनो देग्लिनानै बै माइरंखौ अन गुन्दै खालामनानै लागो ग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव बै अन गुन्दैजोंनो ओरैनोबो संनानै जानो हायो नाथाय बांसिनै अनला ओंख्रिखौ सङोब्ला नोंथाङा जेरै बुंदों दाउ बेदर अमा बेदर बेफोरजोंबो संनो हायो । आरो नाजोंबो संनो हायो । आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि जेरै एम्फौ लाथा खांख्राइ बेफोरजोंबो संनानै जानायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो। आरोबाव बे बेफोरनि अनगायै माखासे मैगं फोरजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो जेरै गोजां बोथोराव बांसिनै अनला ओंख्रिखौ जायोब्ला माइ गोरलै मोननायजों जानायाव मुला बेदर आरो आलु बेदरफोरजोंबो जोंनि ओनसोलाव जोबोद । संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां । नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै अनला ओंख्रिनि संनाय आदबखौ आंबो एसे फोरमायनो लुबैबाय । जोंनि ओनसोलावबो अनला ओंख्रै खौ खारदै बाहायनानै सङो । संनाय जायो बांसिनै अन गुन्दै खालामनानै लाग्रोनायनि बाथ्राखौ आं एसे सिगां फोरमायखाबाय । दा अन गुन्दैखौ। खालामनानै लाग्रोनायनि उनाव जेब्ला संगोन अब्ला बेदरजों सङोबा बेदरखौ। खौ एवनानै लाग्रोबाय आरो एवखांनायनि उनाव हानायसेबां जेसेबां दैखौ नांगौ जायो बेखौ होनानै लायो आरो जेब्ला दैया गोदौनानै ग्लाब ग्लाब जायो अब्ला बांसिनै अन गुन्दैखौ गोरानै। फ्रि फ्रि खालामनानै होसननो हायो आरो नङाब्ला जोंनि ओनसोलाव खायसे खायसे दैजों गलायनानैबो बेखौ होसननाय जायो। बेनि उनाव होसोमखांनायनि उनाव। जेब्ला अना। गाव हारसिङैनो दैजों मिलायनानै अनला ओंख्रिनि महर लायो अब्ला एसे गोबाव दोननायनि उनाव नांगौ जानाय माखासे मस्लाफोरखौ बाहायनाय जायो दा जोंथ' मिथिखागौ बांसिनै जोङो दोरोङारि ओंख्रिखौ जेब्ला सङो अब्ला हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय पेकेटआव सोनाय मस्ला मस्लिफोरखौ गोबां खम बाहायो दा बेनिखायनो जोङो दोरोङारि बादियै जोंनि आबै आबौ आजै आजौमोना गोदोनि समाव जाय माखासे बिफांनि बिलाइफोरखौ मस्ला महरै बाहायदों बेफोरखौनो जोङो होनाय जायो जेरै मोदोमनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव जेराव अनला ओंख्रियाव खायसे खायसे हाइजेंनि बिलाइ आरो खायसे गंगार दुन्दिया आरो गोजां बोथोराव मोनोब्ला बै दुन्दियाखौनो गुबै दुन्दियाखौ होनाय जायो दा बेनि उनाव ओ। दुन्दियाफोरखौ होनायनि सिगां आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो बावलांदों बे जाबाय खारदै ना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
जोंनि ओनसोलाव बांसिन सबायनि खारदै सिबिंनि खारदै बेफोरखौनो बाहायनाय जायो दा बै खारदै। फोरखौ बांसिनै अनला ओंख्रि आरो नारजि ओंख्रियाथ' खारदै नङाबा जाखाया। दा अनला ओंख्रियाव मोननायनि सिम। सिगां खारदैखौ होनानै लानाय जायो। फोरमायनानै होनाय मस्ला हारिनि बिफानि बिलाइखौ जोङो बाहायनाय जायो। दा बेनि उनावनो अनला ओंख्रि। या मोननाय महरसिम मोनो आरो नोंथां। दा नाथाय। मफ्राय मोनसे बाथ्राखौबो आं। फोरमायबावनो लुबैदों जेब्ला जोङो दोरोङारि हाबा खुङो हाथासुनि हाबानि बाथ्रा दा बे हाथासुनि हाबायाव अनला ओंख्रि सङोब्ला जेरै जोङो न'आव जानायाव सानफ्रोमबोनि जानायाव संनाय जायो। खारदै होनानै नाथाय हाथासुनि हाबायाव जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रि सङोब्ला खारदैखौ बाहायनाय जाया नोंथां। नोंथांनि ओनसोलावबो बेबादिनो नामा।
जोंनि ओनसोलाव खारदै होननानैनो स संनाय जायो अनला ओंख्रि आरो नोंथाङा बुंलांबाय खारदैआव। नोंथांमोननि ओनसोलाव सबाय। सबाय एबा सिबिंनिफ्राय बानायो होननानै बुंदों नोंथाङा नाथाय जोंनि ओनसोलाव
औ।
थालिर बिफांनिफ्रायसो बानायनाय जायो जेरैहाय थालिर बिफां। बिफांखौ जोङो दानफायनानै। औ नोंथां। थालिर बिफांखौ जोङो। याव दानफायनानै बिनि फस्लाफोरखौ जोङो फिसा फिसा जिरनानै सान्दुंआव फोराननाय जायो जोङो आरो बेयो जेब्ला रानगोन अब्ला जोङो बेखौ सावनानै हाथ'फ्ला हाथ'फ्ला ओंखारगोन बे हाथ'फ्लाखौ जोङो दैयाव सरनानै जोङो बे बेनि रोसिखौ दिहुननानै जोङो खारदै महरै बाहायनाय जायो
अ नंगौ नामा नोंथां? अब्ला समाबो जाथ'सिगोन ना नोंथां?
अ नंगौ नोंथां ।
ओ दे ।
दिनैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथनोसै नोंथां गोजोन्थों ।
नंगौ नोंथां गोजोन्थों दे नोंथां ।